हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां खबरफोर सबर मोजां ना?
अ खबराथ' मोजाङानो नोंथां।
अ आंनाबो नै थां मोजाङानो खबरालाय इदिनो दं मोजां गाज्रि गेजेर आरो गरमथारलै बिरादनो माथो बोथोरा। नोंथांमोननिखौलाय बोरैब्रा बोथोरालाय?
जोंथिंबो जोबोरैनो गरम नोंथां। मानो होनोब्ला दाथ' गोलोम बोथोर सोलिगासिनो ना। थानो सुखुयै मावनो सुखुयै जानो सुख खुयै इदि मोनसे थासारि सोमजिनानै दं जोंनिथिंजाय नोंथां।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां। होमबा नोंथाङा मानो कल खालामनायमोन जेनेबा
अ नोंथां आं मोनसे माने ट्रफिक लानानैसो माने आं कलेजनि प्रजेक्ट हरदों आरो ना नोंथां। माने आबहावाखौ आबहावाखौ माबोरै मोजाङै लाखिनांगौ आरो आबहावायाव मा मा बाहायबाथाय माने बाहायनायनि गेजेरजों आबहावाया गुबुंले जायो। बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आं लिरनायाथ' एसे लिरबायमोन नोंथां होमबाबो फोसाब माने फोसाबनायनि बागैबो आरो मा होनो बे फो मा-माबायदि गाज्रि जायो आबहावाया मा मा बाहायबा गाज्रि जायो।
औ दे होमबा दे होमबा हागोन नोंथाङा जा हायो बेखौ खिथानोसै नोंथांनो दाथ' आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जोबोद गिदिर मोन से जेंना बियो जोंनि दा समाज बा जोंनि बे बुहुम बा हा मनडल दै मन्दल गासिबावबो माने जोबोद गिदिर गोहोम खोख्लैयो बे आबहावा गाज्रि जानाया दाथ' आबहावायाथ' गोबां रो खोमैनो गाज्रि जानो हागौ मोनसेल' राहाजों नङा गुबुन गुबुन रोखोमै माने आयदायै आबहावा दा गुबुंले जाबोनो हमगासिनो बेफोरनि मादाव बांसिनानो सुबुंफोर मावनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमगासिनो नोंथां मानो होनो ब्ला दा सुबुङा नांनायनि नङैनि बिफां लाइफां दानफायनो हमदोंसै आरो नंनायनि नंङैनि माने हाग्राबारि हाग्रामाबादि सावनानै ओ माने सावनो हमदोंसै आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि गेसाव गोफोन मुवा जेरै प्लास्टिक बिदिनो दाखोर दालाफोरखौ जानला मोनला लामा मोजां दै-दैमा दैसाफोराव बा लामा सामा मोजां एरियाफोराव गारगार नो हमनायसै दाखोर दाला फोरखौ बिदिनो गोबां रोखोनि गुबन गुबन माने मानसिफोरनि मावनायनि जाहोनाव दा आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमगासिनो बांसिन नुनो मोनो होनो आबहावा गुबुंले जानायखौ दाथ' माने जोंनि दैमा दैसाफ्रा जोबोद माने जोरबो माने साफा नंला गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने मानसि फोरा ओरैबाददि दाखोर दाला गारो दैमायावनो जे माने बे दैमायाव थानाय बिदिनो गोबां ना बिदिनो दैमायाव थांना थाग्रा जिबफोरा थांनानै थानो थाखाय खस्थ' जाबोबाय जायनि जाहोनाव माने जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जानो हमबोगासिनो आरो बिदिनो गोबां कलकारखाना दारिमिन बानायनाय आरिनिफ्राय माने दै दैमा दैफोराव माने बिसोरनिफ्राय हगार हरनाय रासायनारि मुवा बा लेथ्रा मुवाफोर खौ दैमाफोराव हगारनायनि जाहोनाव जोंनि दैमानि दैफोरा माने ओ गोथार जा नंला बिदिनो गुबुंले जाजोब्बाय आरो जोंनि आबहावायावबो जेनेबा जोंनि बार मण्डलावबो बे बारनि जाहोनाव माने बे कलक ओंखारनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा गेसफोरनि जाहोनाव जोंनि थाजा बारा माने गोबां गुबुंले जाबोनो हमगासिनो आरोना नोंथां दाथ' माने गोबां गिदिर गिदिर सहर टाउनफोराव माने मोजां जों सान्थि थांनानै थानो हाला माने बिराद पलिउसन जायो नोंथां बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिन बिदिनो कलकारखानाया जाय जायगायाव गोबां थायो बे जायगानि बारहावाया माने गोथार थायानो नोंथां गोबां माने बेयाव पउसन लगायनानै माने सुबुं फोर हां लानोबा मानो खस्थ' जासै आरो दा थ' माने बेफोरनि जाउनावनो आबहावा गुबुंले जाबोनायनि जाउनावनो गलखारि बिदुं बांनाय मोनो बेबो सोमजिनो हमगासिनो बांद्राय बिदुं बांनो हमगा बिदिनो गोजां बोथोरबाथाय गोबांद्राय गोजांनाय जानाय गरम बोथोरबथाय बांद्राय गोरोम गरमनाय बेफोर मान दा सोलिगासिनो नोंथां बे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव दाथ' आबहावा गुबुंले। जानायनि गोबां गुबुन गुबुन जाहोनफोर जों नुनो मोनो जेरै आ बहा गुबुंले जायोब्ला मा जायो होनोब्ला बिदिनो नोंथांनो गोनो बुंखांबाय आं जेरै गलकखारि बिजों बांनाय होनो आरो बारमन्दला गुबुंले जाना हां लानो थाखाय जों मोजां बार मोनै जायो। बिदिनो दैमा दैसाया गाज्रि जालाङो हाफोरनि बेरगावनाय जायो खरान जायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जायो। आरो आबहावा गुबुंले जायोब्लाथाय माने जिब जुनारफोराबो मानसि दुमसियानो जा थांना थानो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो। बिदिनो बायदि रोखोमनि बेराम आजार सोमजिनो हमगौ हागौ मानसिफोरनि बा जिब जुनारनि मोदोम देहा सिङारिबाबो आरो बायजोआरिबाबो आरोना नोंथां जोंथ' औ आब'आखौ। बिदिनो मोजाङै लाखिनो थाखायथ' गिबियाव जों बेफोर गासिबो माबाफोरखौनो हेंथा होजोबनांगोन। कलकारखानाफोरखौथ' दानि जुगावथ' खमायनो होनबबोथ' खमायनो हा नों मानो होनोब्ला दा दासो दावगाफुनाय जागासिनो ना बिनिखायनो दा रावबो जों बन्द' बा हेंथा होबाबो हानाय नंखाला बेफोरखौ होमबाबो जेसेबां माने गाज्रि गाज्रिसिन दङ माने बांद्राय ओ बारमण्डलनि गोरोन्थि थि हाबा मावो बिदि खारखानाफोरखौ बन्द' खालामनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। आरो दैमाफोराव बिदिनो आाजि मुवा गारोननायफोरखौ होबथानांगोन दंफां लाइफां दानाय एसे खमायनांगोन बिनिख्रुइ बांसिन आरो दंफांसो गायनो नाजाबावनांगोन। बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन मावनानै जों आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो हायो आरो जों जोंनि सोरगिदिंबो आबावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जों फोसाबनांगोन जायगाखौ जानला मोनला दाखोर गारनाय मानायफोरखौ माने जों एसे होबथानानै सांग्रां लाखिनांगोन जों डास्टबिन आरिफोराव बिदिनो गारनांगोन दाखोर दुखोरफोरखौ जानला मोनला खुला खुलि माने लेथ्रा मुवा खालामनायखौ जों होबथानो गासिबो माने मदद होलायबासो जोंनि बे आबहावाया बा थासारिया माने गोग्गो थागोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
थांआ। माने नोंथांमोनजों जेनेबा आबहावाया माबायदि आरो आबहावाखौ फोसाबनो जागोन नोंथां मोनसे मा मा खामानि मावदों बेनि बागै आंनो एसे फोरमायहरदों नोंथां।
औ। नोंथां नोंथां बुंनायाबो दानि बुंलांनायाबो एसे म माने एसे माने मोजाङा मोजाङानो माने नोंथांनि साननायाबो साननाय हनायाबो एसे मोजाङानो आरोना नोंथां।
औ।
ओमफाय आं बिजाबाव लिर जोंनिखै बुंनाय बायदिबाथ' नै जोंनिखयाबो दिनो बिदुं बांनाय बिदुं बांनाय आरो माबा बारहावा थासारि माने इफोराव गुबुंले जा गुबुंले बांद्राय नंला आरोना सिगाङाव गुबुंलेमोन दा बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिफां लाइफां गायदों आरो माबा बिफां ला बायदों बेनिफ्राय दाखोर दालाफोरखौ दासि बिनाव गारनो हमदों आरो गारि मथरनि ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ माबानायाव गारि मथरनि उखुन्दै खारनायफोरखौथ' नोंथां बन्द' खालामनो हानायाथ' हानाय नङा नालाय नोंथां ओंखायनो माने मा होनो बिफां लाइफांखौनो बिराद गायदों आरोना नोंथां माने बिफां लाइफां थाबासो अक्सिजेना बांसिन जागोन नालाय नोंथां। नङाबाथ' अक्सिजेन खमायाबाथ' जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङाना नोंथां। खोनदोंना नोंथां।
औ नंगौ खोनादों नोंथां।
बिदिनो आबहावा गुबुंले जा गुबुंले माने आबहावायााया माने बिदुं बांनायनि जा जाहोनानो जादों माबा गोबां गिदिर गिदिर अनबारि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गोबां गिदिर गिदिर अरन बादिफोरखौ दानस्रांनाय जादोंना नोंथां
हेलौ नोंथां बे अरनबारिफोरखौ दानस्रांनायनि थाखायनो औ बे अरनबारिफोरखौ दानस्रांनायनि थाखायनो माने बिदुं बांनाय बा बांसिन जादों आरोना नोंथां ओंखायनो आं मान बिजाब गोबावबो लिरदों आरो आं थांखिबो लादों आरोना नोंथां माने जोङो जेसे एसेबां हागौमानि बिफां लाइफां गायनांगौ आरो बिदिनो दाखोर दालाफोरखौ माबा मा होनो डास्टबिनफोराव गारनांगौ बिदिनो माबा मोजां जायगाफोराव गारनांगौ प्लास्टिकफोरखौ सावनाङा बिदि आरोना नोंथां। आरो नै दारिन दारिमिननि ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ जाहाथे जाथे बे उखुन्दै गलांग्रा माबा थायोना नोंथां दारिमिन गिदिर गिदिर गिदिरावथ' बेफोरनि माबाखौ गोलाव
हेल' नोंथां। हेल'